हेलौ नोंथां औ मा खालामदों नोंथां?
आं दायो ओरैनो दङ।
अ नोंथाङा फ्रिबा दायो?
बुं
औ दा आं नोंथांजों ओ माखासे खोथा रायलायनो सानदों आरो जेनेबा मोनसे टपिकनि सायाव।
औ
औ बे टपिकआनो जाबाय सोलोंथाय।
उम
औ बे सोलोंथाइनि बागै आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायलांनोसै। औ दा जोङो आं खोन थालांगोन आरो जेनेबा आं जोंनि एरियायाव बा जोंनि बे समाजाव माबायदि हाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय मा बादि गाहाय सोलोंथाइ‌आ सोलोंनायनि हारा बोरै बांदों। आरो माबायदियै ओ सोलोंथाइ आ ओ गोनां जानानै फैदों। बे फोरनि बागै आं एसे फोरमायलांसै।
उम
उम सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा आजिखालि आथिखालनि मुगायावहाय। सोलोंथाइ नङाब्लानो जोंहा ओ जेबो गैया होननाय बायदि आरो जेनेबा जोंहा खाना बायदि सोलोंथाइ गैयाब्ला। दा जोङो बयबो थांना थानायनि थाखाय जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउ थानायाव दोंहा सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथार आरो गोनांथि। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा मोनसे दख खानारि जोङो हाथाय बाजार टाउन सहर गुबुन दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्था मेला खालामनाय बायदि फोरावहाय जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथार। मानो होननानै बुङोब्ला दायो जोङो मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थांनो थाखायब्लाबो जोङो थि गेट आरि दाननो थाखाय जोंहा ओ अनलायननि बागैसो बारैसो जोंहा जानायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै जोङो अनलाइन आजिखालि फैसा फोराबो जोंहा अफलाइन लानायफोरखौ बारा नुनो मोनला जेरैहाय जोङो अनलाइन जानानै फैयो। जेरै जोंहा गुगोल पे फनपे, पेटिएम। बायदि एप्स फोरजों हाय जोंहा फैसा होनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। दा औ। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दा सोलोंथाइया मानो गोनांथि होननानै बुङो ब्ला जोंहा दा मोनसे आबाद मावनो थाखायब्लाबो जोंहा बे आबादाव जेसेबांखिनि नांगौ जेनेबा हासार मुलि जेनेबा मुलिया बिनिया
बे आबादाव होजानाय मुलि नंगौ नङा। आरो बेनि कमपजिसनफोरखौ जों नायनो रोंनांगोन।
बेवहाय बेसेबांसो जोङो बेसेबां लिटार दैयावहाय बेसेबां द्रप होनांगोन जोङो। बा बेसेां एमेल होनांगोन बेनि बागैबो जोङो मिथिनो नांगोन। जुदि जों जुदि फरायनोनो रोङाबा जोङो बेफोरखौहाय बोरैहाय जों मुलियाव नायनो रोंनानै जोङो बोरैहाय होनो रोंनो मुलिफोरखौहाय बा हासारफो फोरखौहाय। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार। आरो दा जोंनि सोलोंथाइया जोंनि एरियायावहाय एसे बांबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। जेरैहाय जोङो गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ लानायखौ जोङो बारा गोबांद्राय नुनो मोन मोनामोन नाथाय दायो एसे बांबोनायखौ जों नुनो मोनबाय। गोदोनि समावहाय जोङो खोनानो मोनो जेन'बा ओ गोदोनि समावहाय जि थाखोनिफ्राय ओरैजाय गोजौसिम फरायनायनि थाखाय खो गोजौ थाखोसिम फरायनायखौ जों बारा गोबांद्राय मोननो थाङामोन।
ब
नाथाय दानि दिनावहाय जोंहा बि-ए एम-ए फरायनाय गोबां मोननो थांसै आरो। दा जोंहा न'खरफ्रोमबो बि-ए एम- ए फरायनायखौ दा जोङो जोंनि गामियावहाय मोननो थांसै।
ओं।
गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायाव गोबां ओ बिदिनो जारला बा जेनेबा जोंहा रां रुफनि सायावबो एसे सोलोंनांगौ जायोमोन। जेरै जोङो हान्था मेलानि थाखायबो जेनेबा मानो होनोब्ला जोंहा हान्था मेला होननानै बुङो जोंहा खाथिनि जेनेबा स्कुल कलेजफोरा जोंहा खाथियाव गैयामोन आरो बिदिनो गोजान गोजानाव दंमोन। बिदिनो दरसे दरनै गामियाव बारनानै बा दरथाम गामियाव बारनानै गोबां गोजान गोजान जायगासिम जोङो हान्थिलांनांगौ जायोमोन दा बै समाव जोंहा
हान्था मेलानि थाखाय गारि गुरा साइकेल आरिफोर बारा गोबांद्राय गैयामोन। मानो होनोब्ला जोंहा बै समावहाय गोबां ओ बिदिनो रां रुफायाव गोग्लैसोनायमोन आरो। दा आथिखालनि मुगायाथ' जोङो दा बाइक आरि दा हान्था मेलानि समावहाय हान्था मेलाखौहाय जोंहा गोबां नुनो मोनसै जेसेबां गोजान गोजानबाबो ज जोंहा ओ गारि मथरजों जों हान्थिनानै थांनो हायो। आरो दा जोंहा फरायसालिफोरावबा फरायसालिफोराबो गोबां खाथि खाथि ए एरियायावनो जोंहा गोबांथार फरायसालि गायसंनायखौ बा प्राइभेट फरायसालि गायसंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा जा सोंलोंथायनि थाखाय एथबांमानि जोङो गोजान गोजान जायगा हान्थिनांगौ जानानै फैला मानो होनोब्ला जोंहा प्राइभेट स्कुलफोरानो खाथि खाला। खाथि खालायाव जोंहा जानानै फैजोबबाय। औ दा। बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथांमोना नोंथांमोननि एरियायावहाय माबायदि सोलोंथाइनि बागै मादि जौगानाय फैदों बेफोरनि बागै फोरमायनानै होदो।
उम दा होनोब्ला जोंनाबो बिदिनो नोंथाङानो माने गुवारै फोरमायलांखाबाय। दा जोंथिं होनोब्ला माने सोलोंथाइ होनोब्ला माने जोंनि साफ्रोमनि थाखाय जोबोर जोबोद गोनांथार आरो दानि दिनावहाय
औ
दानि दिनाव माने सोलोंथाइ गैयाबानो जेरावबो माने हान्थिनो हाला जेरावबो दावबायनो हाला माने न'निफ्रायनो ओंखारनो हायि बायदि जाबाय आरो ससे लामा थाङोब्लानो माने नोङो गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो आरो गावनि रो रोङैनि थाखाय गोदोनि दिनावथ' माने गोबां माने खस्थ' मोननांगौ जाहैबाय आरो जेनेबा दानि दिनाव जों बयबो माने गोबां मा होनो सोलोंथाइ गोनां माने जाजोब्बायानो फ्रायानो माने गाव गावनि आथिङाव एसे गाव गावनि मुंखौहाय बयबो लिरनो हाजोब्बाय गोदोनि दिनावथ' माने गोदोनि सुबुंफ्रा माने गोबां दङ गाव गावनि मुंखौनो लिरनो रोङै माने बहुद माने गावनि संसार जानायावहाय जोबोद माने लासिंसिंबो जायो आरो खस्थ' मोननांगौ जाहैयो आरो आरो दानि दिनावथ' गासिबो मानि फ्रायानो जौगालांजोब्बाय माने गोजान गोजान माने बेलेग बेलेग जायगाफ्रावबो माने गावबागाव माने मावना जाहैनो हानाय जा जाबाय जेरैहाय गुबुन भाषाफोरखौबो रों माने फ्रायानो रोंजोब्बाय आरो माने बेलेग बेलेग जायगायावहाय मावनानै जाहैनो हायो आरो दा आथिखालावहाय माने गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइ लानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राबमोन गोदोनि दिनाव माने फ्रायानो स्कुल गैयामोन होननाय खोनादों आरो फरायसालि गैयामोन माने दंफां जायाफ्रावसो माने फोरोङोमोन नाय जोङो माने नुनो मोनबोदों आरो गोदोनि दिनाव माने बयबो माने सोलोंथाइखौ बांद्राय गोनांथार होननानै सानामोन बेखायनो माने गोदोनि सुबुंफ्रा बांद्राय माने गोरों गोरा गैयामोन आरो दंबाबो माने साफा सानैल आरो माने गोदोनि दिनावहाय माने माव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायल जोङो गोबां मावना जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो माने फरायसा सोलिबो गैयामोन माने गोजान गोजान लामा हान्थिनानै फरायबोनो हायै खैमोन दानि दिनावथ जोङो गामि गामि माने गंफा गंफा सर सरखारि स्कुल जोङो नुनो मोनो आरो माने दानि दिनाव बांद्रायानो माने बांसिनानो खस्थ खालामलायनांला
ओ
बेबायदि जों नुनो मोनदों नुनो मोनबोदों आरो गोदोनि दिनावथ माने फरायनो थाखाय जोङो गोबां माने बिजाबनि गोनांथि जायोमोन आरो थांनो थाखाय लामाफ्राबो माने मोजां नङामोन माने फरायसालि थांनो अब्लाबो जोङो दैमा दैसा बारनानैसो माने सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन आरो। दानि दिनावथ माने सरखारारा जोंनो खोब सुबिदा होसै जोङो माने थांनो थाखायबो माने ननिफ्रायनो माने गारि मोनसै आरो थांनो थाखायबो जोंनो सरकारा दानो माने गंफा गंफा साइकेल होसै फसालि फरायसालिफ्राव माने जोंनो खोब माने सुबिदा होसै आरो। आरो माने मासावनो माने स्कलारशिपबो होसै आरो। माने फरायोब्ला जोंहा गोबां बिदिनो नाजायोब्ला जोङो बिदिनो माने हेफाजाब मोनलाङो आरो दा हेफाजाब मोननायनि गेजेरजों जोङो गोबां माने खायसे माने गोबां गावनि माने रोंगौथिखौहाय जाफुंसार जानो हादों आरो खायफाबा माने सोलों हथाय लायोब्लाबो आसखान्था जानानै थाबाय आरो माने गावनि माने नांगौखौ सुफुंजोबनो माने नाजा माने नांगौखौ मोनजोब बेनि थाखाय खाबाबा गोबां खुद्रानो माने सोलोंथाइखौ लाजोबा आरो।
औ औ दा नोंथायजों जोङो सोलोंनायनि बागैलाय रायलायनानै जेनेबा एसेखौ एसेब्लाबो नोंथांनि एरियायावहाय माबायदि सोलोंथाइनि बिबुङा। बोरैहाय माबायदि जादों बेफोरनि बागै इसे ओ फोरमायनानै होबाय नोंथाङा। औ दा नोंथां समाबोथ' जानानै फैबाय। दा एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे।
औ दे होनदां।